औ खुलुमबाय नोंथां। औ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरनाय जाबाय।
औ नोंथां आंबो बावहरफिननाय जाबाय नोंथांनिसिम।
औ मा खालामदों नोंथाङा दा?
आङो दा ओरैनोसो दङ नोंथां नोंलाय मा खालामगासिनो?
औ नै आङो नोंथांनिसिम मोनसे ओ आयदासो लानानै फैदोंमोन आरो आङो जायखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायनो नागिरदोंमोन।
औ मा आयदा?
औ आंना आयदाया जाहैबाय थास' गायनाय।
अ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांसिम एसे फोरमायनानै होनोसै।
फोरमायलांदो।
औ थास'आ रोखोमसे बियो मैगं। गाहायै थास'खौ जोङो बेदरनि थाखाय गायनाय जायो थास' बेदरनि थाखाय। थास'आ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरै मोखां थास' थायो आजिना थास' थायो दुदालि थायो बासर थायो आरो गोबां रोखोमनि थथाबावो। ओमफ्राय आरो माखासे हाग्रायाव रज'ग्रा थास' बायदिसिनाबो थायो। जेरै हाग्रानि रज'नाय थास'खौ बुङोब्ला जों बिनि गासै बाहागोफोरखौनो जानो हायो जेरै थास' बेदर थास' आथिं बिबार बिथराय थास' बिसं। गासैखौबो जोङो ओंख्रि जानो हायो थास'निखौ बि बेनिफ्राय जोङो फालांगिनि थाखायब्ला जोङो बांसिनै बिनि थास' बेदरखौ नोजोर होनाय जायो आरो। बेनिफ्राय थास' गायनो थाखाय गिबियाव जोङो मा खालामनांगौ जायो। जोङो हाखौहाय मोजाङै एवनानै लानांगौ जायो जाहाथे माने हाया गुरै जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो थास'खौ गायनोब्ला जोङो बिनि थास' बेदर जोलैखौ जों मोजांखौ बासि फिनानै लानांगौ जायो बिनिफ्राय बेखौ दसे दोनथुमनानै बेयावनो जोङो बे थास' बेदरजों लैखौ एसे खिलि होनानै लानां गौ जायो आरो जाहाथे बेखौ गायोब्ला बियो मोजाङै खिलिबोखांनो हायो बेनिफ्राय जोंङो थास थास गायनो हाखौ एवखांनायनि उनाव जोंङो बेयाव हाखर जावनाय जायो जेराव थास बे बेदर जोलै खिलिखौ फबनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला थास' खेलिया खिलि बोखांनानै देरबोयो बिफांङा गिदिर जाबोयो अब्ला बेयावहाय माखासे थासफोराव जेरै ओ- मोखां बुरजा थास होनोब्ला बेयाव जोंङो मा खालामनाय जायो बे थास गायनायाव ओ- जिगाब बनानै होनाय जायो बा जिगाबजों खोबनाय जायो आरो जाहाथे माने हाग्राया रज' बो खांनो हाया ओमफ्राय ना नाथाय माबायावब्ला ओ- आसिना थास'आव होनना बुंङोब्ला बेयावहाय जेब्ला बे आसिना थासआ देरो अब्ला जों बेयाव जिगाब खोबा लासिनो जोंङो हाखौ खोनानै होनाय जायो आरो जाहाथे बे हा खौ खैयोब्ला बै थास बेदरा मोजांङै थांनो हायो देरो गिदिर जायो आरो
उम उम
बिनिफ्राय जोंङो बे थास आबादनिफ्राय जोंङो थास बिबारबो मोननो हायो जाय बिबार थास' बिबार बिबारखौ जोङो ओंख्रि संनानै जानो हायो जेरै मैथाफोरजों बाथोन थेब थेब संनानै जानो हायो
औ औ
बेनिफ्राय जेब्ला बे थास'आ देरो अब्लाना मा जायो ओ- जावजानाय जायोब्ला बे थास बिफाङा बिलाइ लासै मोननानै बि फिफाङा रानलाङो थास फिफांङा बेनिफ्राय अब्ला जो जों मोन्थिनो हासिगोन माने बे थास'खौ जोङो जावनो हासिगोन होननानै बिनिफ्राय जोंङो जेब्ला जों बे थासखौ जावोब्ला जोंङो एसे थाल लानानै जावनांगौ जायो ज लानानै जाहाथे माने बे थ' बेदरा जाव खख्लाब जाया आरो जावनाय समाव
औ औ
बेनिफ्राय जोंङो बे थास बेदरखौ जावखांनायनि उनाव जोंङो बेखौहाय ओ- बासिनानै बेखौ साफा खालामनानै जोङो फानहरनो थाखाय थाखाय थाग थियारि खालामनानै लानाय जायो आरो बेनिफ्राय बे थास बेदरा माने ओ- गिलिर जायो नालाय जोङो बेखौ एसे गायोब्लाबो ज जोंङो बुरजा फानहरनो हानाय जायो आरो।
अ
बेनिफ्राय जों बे थास' बेदरखौ फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो। रां मोननो हायो जा जाय रांजों जोङो जोंनि माखासे नांगौ जानायफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो।
औ
बेनिफ्राय जोङो आरोबाव मा खालामनो हायो बे थास' बेदरखौ जोङो ओंख्रि जानो हायो। गोबां गुबुन गुबुन बायदि माबा फो बेदर नाफोरजों जोङो ओंख्रि जानो हायो। जेरै थास' ओ थास' बेदरजों अमा बेदर ओ थास' बेदरजों ना बेफोरबायदि ओंख्रि ज जानो हायो जोङो जाय ओंख्रिया माने जोबोद गोथाव जायो आरोना बेनिफ्राय जों थास'जों दाउबो जानो हायो।
ओ औ औ
जाय ओंख्रियाथ' बिराद गोथाव जायो बेनिफ्राय जोङो गासिबो मोनथिखायो थास' बिबार ओंख्रियाथ' जोबोद गोथाव जायो होननानै बेखौ जोङो थास स' बिबारखौ मैथाजों एसे मैथा एसे होफादेरनानै थेब थेब बाथोन बायदि संनानै जानाय जायो आर
ओ‌ औ
स' बिबाराव जोङो मैथाखौ मानो होनाय जायो होनना बुङोब्ला माने बियो एसे मा माननो नागिरो नालाय बेनिखायनो जोङो जाहाथे बे माननाया खम जायो बा खारो बिनि थाखाय जोङो मैथा होफादेरनाय जायो आरो
अ
ओ दा नोंथाङाबो मायाबा मोनसे फोरमायनो सानदों नामा?
बर' हारिनि नाफाम बानायनाय बिनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ दे सावरायनायसाय बिदिबा आंबो एसे मोनथिनो लुबैयो
अ अ नाफामा जोंनि बर' हारिनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय धोरोमारि ओंख्रि होननानै जों मोन्थि जों मोनखायो जों मोनथि जुबखायो बयबो आरो दाबोस सोलिगासिनो दं होननानै जों मोनथिनो मोनो बर' सुबुंफोरा नाफामखौ देनो थाखाय जोङो सिगाङ ङावनो गिबियावनो दैमा एबा दैफोरनिफ्रायहाय नाफोर हमनानै लायनांगौ जायो। बे नाया बेनि बायद बायदि रोखोमनि ना मोनसे रोखोमनिल' नङा माने गासिबो रोखोमनि ना जेरै फिथिख्रि, सिंगि जों गासिबो रोखोमनि नाजोंनो जोङो नाफामखौ दे बानायनो हायो। बेनिफ्राय जों दैमा एबाद दैनिफ्राय नाफामखौ लाबो खांनायनि उनावहाय न'आव फैनानै मोजां सापा पा खालामनानै खि बिनि नानि खि नानि बिगुरफोरखौ गासिबो साफ पा खालामनानै लाजोबखांनायनि सुनानै मोजां फोरानना दोननोसै आरोना नाखौ दै गुसुर होनो थाखाय मोजां
दोननोसै दै सरनो थाखाय बेनि उनावहाय जोङो दैस सरजासेयावनो जों ओ नाफाम देनो थाखाय उवाल ए गाहेन बेहायसो देयो नालाय जों बेखौ खामना लाखानोसै आरो ना सुनानै मोजांनो ओमफाय जेब्लाहाय ज जेब्ला माबायो हो मा नायार माबायो माने दे सरो अब्ला जोङो सान बेखौ सान्द्रियाव दोननानै हाय सान्दुुंआव एसे सानावबा सान्दुङाव मोनायाव एसे अराव बिदिनो साननै सानथामसो दोनबाय थानांगौ आरो ना। अराव मोजां फोराननानै ओमफाय जे ब्लाहाय नाया मोजाङै रानो अब्लास अब्लासो जोङो देनांगौ जायो बिखौय जो जों सानथाम सानब्रै सो नाफाम नाखौ मोजांङै फोरान ग्रोनांगौ जायो फोराना लाग्रोनांगौ जायो साननि समावहाय जोङो सदुंवहाय मोजां फोरनानै उनाव मोनानि समाव जोङो अराव मोजां नो हायो आंना मोजां मोदोमनायनि थाखाय नाया मोदोमो ओंखायनो जों अराव होयो नालाय बिनि बिनि थाखायनो जोङो मोजां फोरानना लाग्रोनांगौ जायो बिनि उनाव जोंनो नाफाम देनो थाखाय थास'बो नांगौ जायो। थास' गोसोम जेखौ जों बुङो थास थास' गोसोमखौबो जोङो खानानै मोजां लाबोखानांगौ जायो। नानै जे दिनखालि हाय जोङो देगोन ऐदिन खालि बिनि सिगां नङा माने नङाबा थास'आ गाज्रि जायो। ओंखायनो जे दिनखालि जों देगोन ओइदिन खालिसो जोङो जगार खालामनांगौ बेफोरखौ। उवालखौ जेब्लाहाय जों देगोन ऐदिनखालि उवालखौ खनसे सुस्राब बावनानै मोजां फोराननानै लानानै
जेब्ला उवाला रानो अब्ला हाय जोङो ना जोंनि ना गोरानखौ उवालाव होनानै मोजां देग्लि नोसै आरो ना नाया गेब्लेे जासे मोजां देग्लिनांगौ जायो। देग्लि देग्लि खांनायनि उनावहाय नाया मोजाङै गे देग्लिबा गेब्ले बाथाय जोङो जोंनि थास' गोसोमखौबो हानानै होहरजाबाय मोजांनो। हाखांनाय होखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ आरोबाव देग्लिबावनोसै आरोना गाहेनजों हा एदम मोजां गेब्लेथारनायनि गासिबो बेनि उनावहाय जोङो देग्लि देग्लि खांनायनि उनावहाय जोङो गोदोनि जुगावथ' जों हासुङाव दोनो होननानै मिथियोमोन। नाफामखौ दानि जुगाव जोङो हासु सुं गैयाबा जोङो बनदिंग्रिनि बयेमावबो दोनो होननानै जों मिथियो। गोबां मानसिफ्रानो दानि जुगाव दिंग्रिनि बयामाव नाफाम दोनो।
औ
बिनि उनाव जोङो दिंग्रिनि बयमखौ सुना लानोसै नङाबा हासुं फोरखौ सुना मोजां साफा खालामना लानोसै नो नाफामखौ दोननो थाखाय जेब्ला फामा मोजाङै ना ना देनाया मोजां मोजाङै जायो अब्लाहाय जोङो हासुं नङाबा बे बयेमनि दिंग्रियाव मोजां सोना दोननोसै आरोना। सोखांनायनि उनावहाय जों बे भयेमनि दिंग्रि एबा हासुंखौ मोजां गोरा यै मारिनांगौ जायो। होथेनांगौ जायो आरोना जे जेर रोखोमनि जेबो बार हाबैनि थाखाय। मानोना बार हाबोबा ओ नाफामा गाज्रि जायो एबा एम्फौ दैयो मायो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो ना एबा आरो मोजाङै देग ग्लियाबाथाय नाफामा गोथाव जाया बिबायदि होननानैबो जों मिथिनो मोनो बे बेखायनो मोजाङै देग्लिनांगौ आरो दिग्लिखांनायनि उनाव मो मोजाङैबो मारिथेनानै दोनथार नांगौ आरोना नङा बाथाय एम्फौ देयो मानोना ना बुस्थु नालाय बियो एम्फौ दैखागोन आरो सेवनाय बिदि जागोननाा ओंखायनो जों मोजाङै होथेेनांगौ जायो आरोना होथेखांनायनि उनाव जोङो बेखौ एसे गोबावैनो दोननानै हाय जेब्ला जानो बायदि जायो अब्ला जों जानो हाबाय आरो ना। नाफामखौ जोङो गोबां रोखोमै जानो हायो जेरै नाफाम बिदै नाफाम बाथोन थास'जों थास' आथिंजोंबो जायो होननानै मिथियो बिथाङाबो मिथिखागौ जानो हागौ
औ -औ
बाव मा होनो अनला एंखुरजोंबो जायो होनानै मोनथिगौ आंओ नाफाम खौ आंओ नोंथांनिसिम औ आं नोंथांनोसिम एसे जोंनि नाफाम बाथोन एवनायनि बागैसो खोन्थाबावनो सानदों औ नाफामखौ एवनो थाखाय जों गिबियावनो सिगां नाफाम जेरै जों दोन्दोंमोन माबानानै हासुंङाव एबा बयेमाव बेनिफ्राय जोंङो बुखनानै जेसेबां जों जागोन जेनेबा जों बेसेबां मानसि जेनेबा साथाम साब्रै बिनि जा जखा लानानै जोंङो बरननांगौ जायो इसे सामस जों माबा बेलेग बुस्तु फोरजों बरनायनि उनावहाय जों बिखौ खुरैआ व दोनानै सारायफोरखौ सारायखौ अराव जानहरनानै अदाबाव जान हरनानै साराया दुङोब्ला नाफामखौ हरनांगौ जायो आरोना बे बिनि सिगांहाय जोंङो सामब्राम- सामब्राम गुफुर बानलु बेफोरखौबो होखाना लानांगौ जायो ओमफ्राय जेब्लाहाय सामब्राम गुफुर मा एसे मोजां माबायो अब्ला जों नाफामखौ होनानै गिग्नांगौ जायो आरोना दै एसे होनानै दै होखांनायनि उनावहाय जों बेखौ एग्लिबाय थानांगौ जायो एगिलबाय थाखाखांनायनि उनावहाय जोंङो बोथोरनि हिसाबजों जेनेबा गोजां बोथोरबा ज जोंङो दुनदियाफोर होनो हाबाय आरो गरम बोथोरावहाय दुन्दिया मोना नालाय जोंङो गंगार दुनदि